आरो ए ओं दायो जों मोनसे ओ आयदानि सायाव बिदिनो मा होनो सावरायनो सानदों आरो
औ दे
बे आयदायानो जागोन माने स्टरि टेलिं माने जोङो मोनसे मोनसे बेबायदिनो काहानि खोन्थालायनाय आरो
औ औ
दायो गिबियावनो आङो होमबा
औ दे
बे स्ट'रियानो जाबाय मासे सियाल आरो मासे दावखानि काहिनि
औ औ दे
सानसेखालि मासे सियाला गोबां उखैनानै बियो मा होनो बेरायथिंगासिनोमोन बियो गावनि जाग्रा बेसाद नागिरै नागिरै नागिरै गोबाब मा होनो गोबां खस्थ' खालामबाबो गावनि जाग्रा बेसादखौ बियो नागिर नागिरनानै मोनाखैमोन आरो सियाला उखै हाबनानै बियो हाग्राबारियाव नागिरथिंगासिनोमोन आरो नागिरथिं थानाय समावनो बियो मासे दाउखाखौहाय बियो बेदर अरनाय दरसे बेदरखौ गावनि खुगायाव लानानै दंफां सायाव थाबाय थानायखौ नुहैबाय बे सियाला
औ
सियालाथ' गोबां उखैहाबनानै दंखायो होमबा जोङो जेरै बुङो सियाला जोंनि जुनारफोरनि मादाव मोनसे सियान जुनार बियो बिनिखायनो सियाला दा दानाबा उखै हाबनायखौ लाखिनो हायिनि खायदा बानायनानै नै बै दाउखानि बेदरखौ माबोरै जागोन बियो गावनि गोसो सिङाव सानग्रोबाय ओमफय साननानै बियो जेब्ला दाउ दउखानि खाथियाव थांबाय दाउखायाथ' गोजौआव ओं दंफाङाव दंमोन बिनि खुगायावहाय बेदर दंमोन ओमफ्राय सियाला दानाबा बुंबाय ओइ दाउखा होननानै ओमफ्राय दाउखायाथ' बेदरखौ गावनि खुगायाव ला-ला-लादों ओंखायनो बियो ओ बिदिनो सिरि थाबाय आरो ओमफ्राय सियाला दाउखाखौ बुंबाय आरो ओइ दाउखा नोंखौहाय दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय नोंजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो माने नोंखौहाय गोबाव समनिफ्रायनो नोजोर होगासिनो नोंनि गाराङा जोबोर गोदै बिदि होननानै दाउखाखौ बुंग्रोबाय सियाला होनबा दाउखायाथ' जेबो बुंनो हा हायाखै होमबाबो सियाला बेखौ मा होनो बुरखायगासिनो आरो जे उम नोंनि गाराङा जोबोर गोदै आरो नोङो जेब्ला मेथाइ खनो अब्ला जोंनि बे अरनबारि जोंनि हाग्रा बारियाव गासै साइदआवबो जेरावबो नोंनि गोदै रावा मिलौदो बयबो खोनानानै नोंनि बे गारांखौ बयबो मोजां मोनो जोंनि जिब जुनारफ्रा आरो नों बे हाग्राबारियाव बेबायदिनो मेथाइ खनबाय थाबाथाय ओं जोंनि बे अरनबारिया आरो समायनासिन जायो आरो जों बयबो गासैबो नोंनि बे उम मिलौदो गारांखौ खोनानानै जोङो बयबो जोङो आरामनो सुगैजों उन्दुलांनो हायो बिदि होननानै बुंबाय आरो अब्ला दाउखाया बिदिनो बेखौ खोनानानै बियो ओं गोसोआव माने गावखौनो गोग्गानाय मोनबाय आरो हाब नों मारगौसो नामा? आंनि गाराङा जोबोर गोदै नामा जे ओ सियाला आंखौ बेबायदि बुंदों होननानै गोसोआव सानबाय आं बियो ओमफ्राय सियाला दानाबा ओं बे दाउखाखौ आरो बुंबावबाय आरो आरो बुरखायनो नाजाबावबाय दे अब्ला आंनि दाउखा लोगो नोंथ' जोंनि हाग्राबारिखौ नोंनि मिलौ दो गारांजोंहाय मेथाइ खननानै नोङो जोंनि जिब जुनारफोरखौ नोङो खुसियाव लाखिबाय थायो आं नोंनि दिनैहाय आं नोंनिफ्राय दोंसे मेथाइ खोनासंनो गोसो जादों होननानै बुंबाय आरो होमबा दाउखाया गोसो सिङाव सानमारबाय आरो हाफ नोंमारगौसो नामालै बिदि होननानै आरो होमबा सियाला आरो बुंबावबाय माने दे अननानै खनथारदो आं दिनै बिराद खोनासंनो लुगैदों खनदो खनदो होननानै बुंबाय थाबाय माने ओमफ्राय बिदिनो खन्द' खन्द' होननायावनो दाउखाया गोसो सिङावहाय ओं बिराद गावखौनो बाख्नायनाय नुबाय नालाय ओमफाय मेथाइ दोंसे खननानै आं खनथारनोसै होननानै माने मेथाइ दोंसे खननो होनना नागिरनायावनो बेदरा गलांबाय
औ
ओमफ्राय बेदरा गलांनानै सियालाथ' गोबां बे बेदरखौ उखैनानै दंखायोमोन? होनबा बेदरा गलांनाय लोगो लोगो जे उखै हाबनानै थानाय सियाला बेदरखौ मोनजाबाय ओमफ्राय दाउखाया दा दानाबा गा गा गाब्बाय आरोना ओमफ्राय सियाला बेदरखौ जाखांनानै बुंबाय आरो हाब दाउखा आं नोंखौ थगायदोंसोमोन ना नोंनि गाराङानो जोंनि हाग्राबारियाव बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन आं नोंखौ थगायदोंसोमोन? बिदि होननानै बुंबाय आरो सियाला ओमफ्राय मिनिनानै गावनि उदैखौ बुंनानै सियाला खारबाय ओमफाय होमबा लोगो जोङो बेनिफ्राय माखौ बुजिनो हाखो होनबा? लोगोआ माखौ बुजिखो बिनिफ्राय?
ओ माने जेनेबा। गासैबो मानसिफोरखौ जेनेबा जों फोथायनो हाया बिदि!
आरो नोंनि फारसे सोरबा नंखाय बुंनानै नोंनि दुरबलथानि सायाव नोंखौ बाहायनो हागौ।
औ औ।
बिनिखायनो ओ बयजोंबो गोरलैयैनो जोङो गोजावनो नाङा। बेखौनो बुजिदों दा लोगो लोगोआबो माबा मोनसे बेबायदिनो स्ट'रि खोन्थागोन ना? आरो आंनो खोन्थाफिननांगौ?
आंबो खोन्थानो हागोन दा मोनसे जेनेबा आंदा खोन्थानोसै बे जेनेबा सासे हौवासा गथ'नि सल' आरो ना दा बिसोर नोंनि न'आ जेनेबा मोनसे हाजो खाथियाव औ आरो हाजोआव आरोना बिसोरनि गामिया बिसा जोबोर अ माने गोरिब न'खरनि जाहैबाय निखावरि आ ओम बिनिफ्राय आरो दा बे बेनि सल'आ जेनेबा ओरै जागायलांनोसै जेनेबा बिहाब बिब सासे दंमोन बे हौवासा गथ'आ द हौवासा गथ'आ माने सानफ्रोम हौवासा गथ'नि बिबौआ माने सानफ्रोमबो माने ओ लेम लागायबाय थायोमोना लेम लागायनानै लेमसावनानै माने अर फोजोंनानै लेमाव बेखौ माने बाहेरआव आलायना दोनबाय थायोमोन आरो न'नि ओ सानसे ओ सोंबाय बे हौवासा गथ'आ आबौ नों मानो बे लेम्पखौ सानफ्रोमबो सावनानै बाहेराआव दोनबाय थायो दि होननानै अ बिनि रा रावबोआनो बेनिफ्राय थाङा मानो नोंनो लगायबाय थायो बेखौ खौ बिबदि होननानै थ बिबौआ माने मिनि ना बुंबाय आरोना बेयो बे लाइटआ जेनेबा बेवहाय थानाय मानसिफोरनि थाखायल' नङा जायफोर जेनेबा गोमा आ जों आं बिसोरनि थाखायबो बिदि होननानै बेवहाय माने बे गथ'आ बारा बुजिना मोनासै आरो बिब'नि बाथ्राखौ दा गोबां सम बारलांनायनि उनाव माने सानसे गोजां बोथोरनि बेलासियाव बे बिबौआ बिनिया माने लोमजादों ओमफ्राय जोबोर अखाबो हागासिनो बार बारगासिनो मानेथ' एकदम खोमसि मोनाबिलि जाबाय ओम
जेनेबा बिबौ'आ जबोद गोब्राबैनो लोमजाबाय आरो थ' बिसोरो हाजोसेयावसो थायो इ नालाय जेनेबा बिराद हेल्पलेस बिदि त' बेवहायनो सासे जेनेबा दावबायारिया इदि बा बो आखायाव माबानानै जेनेबा थ' बिदिनो जेनेबा बिसोरनि न' अ बाहेरायाव लाइट लागायनाय दंखायोमोन नालाय थ' बेखौ माने गोजाननिफ्राय नुहुरनानै खोमसियाव माने फैगासिनो आरो बिसोरनि न' फारसे द' दा बिसोरनि न'आखौ न'खफैबाय बे दावबायारिया बे न न' खामफैबाथाय ओ जेनेबा खुलिनानै होबाय बिसोर दरजाखो खौ बेनि उनाव जेनेबा बे हाब फै बेखौ जेनेबा व खालाम खामबाय आरो बिसोरो दावबायारिखौ बेनि उनाव जेनेबा बा मिथिना मोनबाय जे बे दावबायारिया माने सासे डक्टर थ' बे दावबायारिया जेनेबा बिसानि दि लोमजानाय बिबौखौ फाहामबाय आरोना थामाने अ फाहामबायबाथाय बिदिनो फुंहालागि अखानायैनि फुंहालागि बारहु-बारहुंखायाबो गैया जाबाय बेनिफ्राय आरो इसा बिब'आबो हामबाय अ बिदिनो जेनेबा
अ माने बेवहायनो जेनेबा जोबलांबाय आरो माबा सल'आ
उम
दा बुंबावनो हागोन नामा
सल'बाथानि सोमोन्दै जोङो आरो नैबे नेक्स राय लायनायावहाय जोङो रायलायबावनोसै नामा लोगो।
जागोन दे।
ओम बे आय बे बे दानि थाखाय बे आयदायाव बेयावनो जोबथ'बाय।
औ दे।